हेल'
औ नोंथां
औ खोनादों नों
नोंथाङा दा ओरैनो दंफायो नामा?
औ दङ
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखायसो फन हरदोंमोन
औ
औ नोंथाङा जाखांबाय ना?
औ जाथ'वाखै
औ होनब्ला सावराय जासिगोन ना नोंथां?
औ सावराय जायगोन दे
औ औ दा आयदाया जाबाय
औ
जोङो सुबुं मानसि हिसाबै
औ
गावनि सावस्रिखौ माबायदियै जोथोन लानांगौ
औ
आरो जों गावनि सावस्रिखौ माबायदियै लाखिनांगौ बेनि सायाव आङो नोंथांजों एसे बाथ्रा सेयार खालामहनि थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन
औ
दा आङो बाथ्राखौ जागायग्रोसै एसे
औ दे
ओ जोङो मानसि हिसाबै
औ
जोनोमनिफ्राय जोंनि सावस्रिया मोजांथारै फैफाखाया नङा होनोमबा?
औ नंगौ
जोङो गासैखौबो जोनोम जाखांनायनि उननि फ्रायसो जों गावबा गाव सावस्रिखौ बानायनानै लायो
औ
दा बेयावहाय गिबिथाराव जोङो जों जोंनि सावस्रिखौ बानायनानै लायो होननानै जोङो जाहाथ था मोनला जोङो गोसोबादि मुवा बेसाद बाहायलाबायनाय बेबायदि जानो नाङा दा गिबिसिनथाराव जोङो गावनि सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जानायनि बेलायाव जोङो गाव थिग जाग्रोनांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
औ जानायनि बेलायाव जों गाव थिग जाग्रोनांगोन दा जोङो माबे मोजा माबे बुस्थुखौ बा माबे बेसादखौ जोङो जाजायो बा माबे बेसादखौ जों जाजाया बेखौ आं थि गाव थिग खालामनांगोन नोङो बबे बुस्थुखौ जायोब्ला जोङो देहानि खहा जागोन आरो बबे बुस्थुखौ जायोब्ला जों जोंनि देहानि फा मुलाम्फा जागोन जों बेफोरखौ गासैखौबो नायजोबनानै जोङो आ बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो जाग्रा मुवा बेसाद आरो बायदि बायदि बेसादफोरखौ जोङो आ जानांगोन दा बेनिफ्राय गावनि देहाख खौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो, गोब्राब खामानि मावनांगोन।
नंगौ।
गोब्राब खामानि आं बेखौ बुङाखै जे नों सानफ्रामबो सान्थुं थिखा थिखि खामानि मावनांगौ। सान्दुं थिखा थिखि फोथारावहाय आबाद खेथि मावनांगौ आं बे बाथ्राखौ बुङाखै जे नोङो गावनि देहाखौ गोब्राब लाखिनो थाखाय जोङो गोब्राब हो खामानि मावनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो जों गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय जोङो एक्सा सायस खालाम नांगोन।
नंगौ।
फोथाराव जोङो खारनाय बारनाय जोङो बेबायदि खामानि मावनांगोन। जोङो फोथाराव बल जोनांगोन। फोथाराव जों क्रिकेट गेलेनांगोन। बायदि बायदि जोङो खेला गेलेनांगोन गावनि देहाखोखौबो मोजाङै लाखिनो थाखाय।
नोंगौ।
आरो जोङो सासे खेला गेलेगिरिनि जानो थाखाय बा जों सासे गेलेगिरि जानो थाखाय जों सासे साफा साफा गुन गोनां जानांगोन। गुन गोनां गेलेगिरि जानांगोन। जोङो गुन गोनां आं बेखौ बुङाखै जे मोजांथार जानानैल' खेलाखौ गेलेनांगौ बे बा
उम
मोजांथार जोङो गाहाय था-थाखोआवल' पारफरमेन्स खालामनानै जों खेलाखौ गेलेनांगोन। जोङो मोजांथार गेलेनांगोन देहाखौबो जों मोजां लाखिनांगोन नङा होमबा? दा बेफोरबायदि जायो। दा आं गेलेनायावथ' फ्राय जोंनि ओनसोलाव फुट बल बेबायदि गेलेनाय जायो। आरो क्रिकेटखौ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जों गेलेनाय नुसोआ। दा थेवब्लाबो जोङो जोंनि ओनसोलाव बै फुटबल गेलेनायखौ नुयो। दा फुटबलखौ जोङो माबायदि गेलेयोब्ला जोंनि देहाया सावस्रिया मोजां जागोन। जोङो खौबो नायनांगोन नङा होमबा? आरो जोङो आं दहाय जानायनि बेलायाव बुंदों। नङा होमबा? जों मुवा मोजांथारै जानांगोन। जोङो माबे बुस्थुखौ जायोब्ला जों देहानि खहा जागोन दहाय बुंनाय बायदि जोङो बेखौ निसिथ खालामनांगोन। मालाया नोंख खौ थुसोमनानै नोंनो मोजां मोजां नङा ब्लाबो आ निसा गोनां बुस्थुखौ नोंथांनो जासिनो हागौ। दा बै निसा गोनां मुवा बेसादनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव जानांगोन। आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव
उम
गोबांथार केमिकेल गोनां मुवा बेसादफोर दंसै नङा होमबा?
उम ओं
जोङो बै केमिकेल गोनां मुवा बेसादफोरखौ जानायखौ एसे निसित खालामनांगोन नङा होमबा
ओम होम नोंगौ नोंगौ
केमिकेल गोनां जों मुवा बेसादफोरखौ जों जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन मुलि गोनां मुवा बेसाद जोङो जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन बैफोरबो मोनसे देहानि खहा गोनां
ओम ओम
जायखौ जायोब्ला जोंनि देहाया खहा जायो जोंनि देहाया नोरजिया जायो जों जोंनि देहाखौ लाखिनो मोजांथारै लाखिनो थाखाय जोङो नांगौसेबां टाइमाव उन्दुनांगोन जोङो नांगौसे सेबां जों जोंनि जानाय आदारखौ जों जानांगोन नांगौनि बारा जायोब्ला जों जोंनि देहाया खोब नोरजिया जायो आरो जोङो फरायनायनि बेलायावबो जोङो नांगौ टाइमाव फरायनानै जोङो नांगौ टाइमाव उन्दुनांगोन नांनायनि बारा फरायोब्लाबो जों जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो हानाय नङा दा गिबिसिनथार जों नि गावनि सावस्रिखौ मोजांथारै लाखिनो थाखाय जोङो जानायाव नाम्बार उवान नायनांगोन जानायाव जोङो माबे बुस स्थुखौ जों जानांगौ जोङो बेखौ नायनांगोन जोङो बांसिन लकेल मैगं थाइगं जों जानो सोलोंनांगोन रासायनिक हास हासार होनाय जोङो जानाय रासायनिक हासार होनाय जोङो फिथाइ सामथाय मैगं थाइगं जों जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन बे सेथि आरो नैथियाव दङ जोंहा जोंनि जों जोंनि देहाखौ लाखिनो थाखाय जोङो प्रेक्टिस खालाम नांगोन जोङो फोथाराव खारनांगोन फोथाराव बायदि मैया खेला जों गेलेनांगोन जोङो अब्लासो जोंनि देहाखौ राफोद खालामनो हागोन
बेबायदिनो गोबांथार जोङो जोंनि देहाखौ लाखि लाखिनो थाखाय जोङो दिथागिरिफोरजों जोङो फोथाराव आबाद मावफानो रोंनांगोन नङा होमब्ला अब्लासो जों लाइमोन फोरा देहाखौ जोङो गोख्रों खालामनो हागोन दा बैफोरो बिथिंनिफ्राय जोङो जों जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो दा नोंथांनि फारसेनिफ्राय बिथाङा जोंनो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय देहाखौ जों थागर लाखिनो थाखाय माबा मोनसे हाबाखौ मावोब्ला मोजांथार जागोन बायदि नोंथाङा सानो
नंगौ नोंथां होननाया
जोंनि गेजेराव खोब सैथोआनो
नंगौ
नोंथाङा बुंनाया थारैनो नोंगौ बेनि गेजेरजों आंबो फंनैसो सावरायना
ओ
नोंगौ जोंनि गामि ओनसोलावहाय नुनो मोनो जों जोंनि देहाखौनो माखासे गाज्रिथारै खहा खालामनानै लाबोनाय जों निसा बुस्सुजों गिबि नुनो मोनो
गामि ओनसोलावहाय ओ खोब नुनो मोनो ओ एसे गोदोनि समाव आरो गामि ओनसोलाव दासिमबो सोलिनायखौ नुनो मोनो गाव गावनि देहाखौ गाज्रि थारै खहा खालामग्रा जौ जौ जियादजों आरो नोंगौ जों जों गिबिथारै जों जोंनि देहाखौ गाहामै लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि आबाद फोथारावनो जे जोंनि मेसें दैज्लां जों जोंनि बारियावनो माव खायै हिसाबै माखासे आबादखौ जोङो जा ओ जों जोंनि बारियावनो मावनानै जानांगोन आरो जा ओ बे जानो थाखाय जों मावनांगोन जोंनि आखाइजोंनो जोंनि देहाखौ जोङो बाहायनांगोन ओ खस्थ' खालामनांगोन सम मथे आरो सम मथे मावनांगोन बेनिफ्राय जे जों बारियावनो मैगं थाइगंखौ जों जोंनिखौनो बाहायनो ओ जानांगोन जोङो जों आथिखालाव नुनो मोनो जे बारि थाबाबो मावनो बानाय ओमावा ओद थाखा खरस खालामनानै बायनानै ओ बायनानै लाबोनाय आरो बेफोरनिफ्रायबो माखासे जों -जोंनि देहाखौ एसे जाफ्लेबाय थानाय साख्रुब -सुख्रुब खर' सानाय बेफोरबायदिखौ जों खोनाफ्लेबाय थानो मोनो जों -जोंनि देहा जाबाय थानाय माखासे बेराम आजार ओ जों मानि थाखाय बेफोरबायदि खो जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ जों मोनबाय थागासिनो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जों माखासे लाइमोनजों लोगोसे दिथागिरिफोराबो जों -जोंनि बारियाव गाहाम आबादखौ मावनानै लानो बाग्रा जालांबाय नंगौ ना बिनि थाखायनो जोंनि देहाफोरा ओ माखासे लोरबाङाव गोलैलाङो नो हमबाय आरो औ साबसिननिफ्राय हामसिन गाहामाव थानो नाजानायनि जाहोनाव ओ आथि आलाव बांसिन लोरबां बेफोरबायदि थासारिजों भुगिनायखौ नुनो मोनो
नंगौ- नंगौ
ओ जोङो मावनायजों लोगोसे जों -जोंनि देहाखौ माखासे सोलोंथाइ बिथिङावबो सोलोंनायनि गेजेरजोंबो गाव- गावनि देहाखौ गाहामथारै लाखिनायाव जों नुनो मोनो
ओम- ओम
जों नुनो मोनो सोलोंथाइ गैयि सुबुंफोरखौ निसा लानानै बा मावनानै दांनानै गाहाम लाखिनो रोङै ओ ओमफाय जों सोलोंथाइनि बिथिंजोंबो जों -जोंनि देहाखौ माबायदि मावबा- दांबा गाहामै जोंनि देहाया सोलोंथाइनि गेजेरजों जों - जोंनि देहाया अट'म'टिक जों साबस्रांखायो बा जोङो जोंनि सिटिखौ ओरैबायदि मोजाङै लाखियो बेखौ बेखौ जों मोनथिखागौ
नंगौ नंगौ
बेयो गामि ओनसोलनि रोंनाय आरो रोङै सुबुंनि गेजेराव गोलैबाय बियो गिबिथारै देहानि सावस्रिनि गाहामै लाखिनायनि बेलायाव
उम-उम
दा जोङो
दा नोंथाङा जेखिनि बुंबाय देहाखौ साव ओ देहाखौ बा सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो लेखाखौ फरायोब्ला अट'मेटिकनो सेम मोजाङै साबस्रांखायो नङा होमबा
औ
औ नोंथाङा आरो जिखिनि सिगां बाथ्रा बुंबाय
औ
ओ जोङो आबादखौ न'आवनो मावनानै जानांगोन। बाथ्रायाआ नंगौ नोंथाङना थारैनो ओंथि गोनां जादों। दा जोंहा टाइमाबो जोंहा बारा गोबाव थिना ओ जोङो जों जिखिनि सावरायबाय बेफोर आयदाफोरखौ जों उनाव उनफोरावबो सावरायबावनो मोन्थों। नङा होमबा औ दा बेखिनियाव लाखिथ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों।
दे‌ अब्ला